हेल' औ खोनादोंना नों आं रायज्लायनायखौ?
औ खोनाबाय।
ए नों रायलायनायखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै आङो माबा एसे। नांथा नांथा खोनाबाय थादों ओ एसे नोंसिनियाव नेट। जायगाव थानानै नोंजों रायलायनो हागौमोनदां। खोनाबाय ना।
औ खोनाबाय।
ओ हेल' औ ओ मा होनदों। औ। हेलौ। ए माबा ओ मोजाङै खोनानो मोनासै। माबोरै दङ।
खोनायाखै।
हो।
खोनायाखै।
हेलौ।
हेल'।
नोंनिखौ मा आं मोजां खोनाफैयाखै आंनिखौ खोनादोंदां। नोंनिखौ ओ एसे नेटवार्कआ मोजांबा साबसिन खोनाफैगौमोन।
खोनायाखै दाबो।
ओ नोंनियाव एसे नेटवार्कआव उसुबिदा जागोनदां बारा नेटवार्क। नाङाखै।
अ दालाय खोनायाखै।